औ खोनादोंना? ए मा खालामदों?
नै जिरायना दं ओरैनो।
ए
नोंथाङालाय जायाखैनो।
ए नै आंबो दं न'हायनो।
अ माबाफोर मावदों?
मावदोंमोन दहाय फुङाव आलि खैदोंमोन दुब्लियाव एसे ओमफ्राय फैबायानो दायो।
अ गायनाय फुनायफ्रा जोबफ्रांबाय नामा?
जोबाखै जागायहांदोंसो नोंथां।
ओम एसे जोंना गायजाया जाहैबाय। दा गायजायैखायनो दङ बिदिनो। बेलेग गोरान खेथिखौ मावो आरो माइ आबादाल'सो मावजाया जाहैबाय जोंनिथिं। माने जोंनिथिं माने जोंनि न'खरनि न'खरथामसेया मावजाया ओमफ्राय ओरैजाय माखासेया मावजायो। जोंना एसे बोरि जाहैबाय नालाय दैयानो गाखोआ। बेखायनो माइखौ मावनो हानाय गियान माय आबाद खौ नोंथांमोनहा बेसेबांसो गायो? दंग' दङ।
ओ
दंनाया बेनिफ्राय माने जि जों लाबो दों बेनिफ्राय जोंनिया साहा जायो साहाथिंजाय माने एसे जौखोलांनाय हाजो एरिया जाहैबाय नालाय जोंना एसे। अरुणाचलजों सिथाबनाय बेखायनो माने जि जों दंग' लाबोदों बिनिफ्राय साहाथिंजाय दैया दावखोआ। खोलाखैयै बोख्लै बोख्लायबोयो माने। बेनि थाखायनो गायनो हानाय जाया जोंनिथिंजाय माय
ओम
नोंथांमोनिथ' नोंथांमोनिथिंथ' एभेलेबेलथार बे दैया?
देग्लायहायनो दङ एसे थांनाय बोसोराव गैयामोन नोंथां जोंनिजोंबो अखायाबो खमखामोन ना।
औ।
बान्दोआ थाबालाय थायो दैया एसे मोनो ओमफाय बायो बायनोबो नागिरो हनै जाम फै बिमाया खाथि जाबायना बाय फ्लं लांफिनो नागिरो।
औ
ओम ओरैनो मा मा गोबान गोरान आबाद मावो नोंथां?
जोंथिंजाय मावनाया गासिबो आबादखौनो मावफ्रामजोबो होननानै बुंनो हायो माने। जोंनि ओनसोलाव बा जोंहा मावनाय आबाद हिसाबै जों नायोब्लाना जों आ मोनो जोंहारा माव मानि हिसाबै नायोब्ला बानलु हाइजें बिदिनो हालदै आरो दङ' गोबां बेनि अनगायैबो साफार लबार बे गय दिनो बहल जिंखा बायदिसिना था मा आबादखौबो मावो आरोना लाव जोगोनाद
उम उम
बेफोरनि अनगायैबो आरो माने ओनसोलाव मावनाय खौ बुंनो थाङोब्ला जों नुय आं नुदों आरोना जेरै बोइग्रि बैग्रि बैग्रि आबाद आरो बिनि उनाव ड्रागन बिनि उनाव इदिनो बानलुखौथ' सासे मानसियानो बाजि बि-बिगा गाहाम गायो।
बाज सासेयावनो
उम आरो बिनि उनाव बियो तर-तरमुस तरमुसा बे-बेखौबो बिदिनो गायो बाजि द'जि गाहाम गायो। बा हा
मोजाङानो थ' होमबा।
बायदिसिना आबाद मावनायखौ नुनो मोनो माइ आबादखौ इसेबां मावनाय नुनो मोना जोंनि थिखाय। मानो होनोबा एसे दैफोराबै एभेलेबोल नोङा जाहैबाय माने बोहैनाय दैबाबो गोजौफारसेखि मोना फारसेखै मोनो बिदि जायो नालाय बेखायनो बेफोर आबादखौनो बांसि सिन गोसो होनांगौ जायो आरोखि। औ मोनो माइ आबादनिख्रुइ बांसिनसो मोनो होननानै आं सानो माने। गोरान आबाद औ गोरान आबाद मावनायाव जोङो गोरान आबादखौ सेबि गा मावोब्लाना माइ आबादनि नै बिगाखौ बायनो हागोन होननानै आं सानो। माने आबादनि साव सोनारो आरो बियो आबाद दा मालाबा बोसोराव मोजां जानाय मालाबा बोसोराव गारजि जानाय बिनि सायाव सोनारो माने। गोबां हायो खामायनो हानायालाय। दा नोंथांमोननिसिमथ' माइ आबादनि अनगायै मा मा मावनाय जायो?
जोंथिंबो माइ आबादनि अनगायै बिदिनो गोजौ एसे बोरि हाफोरावहाय सबाय सिबिं बेसर दि मावो आरो ओमफाय नोंथांमोननि बादि जोंनिथ' ओरै माबा बिदि बानलुनो ओमफाय रबार फोरखौ खम नुयो आरो रबार ओमफ्राय थरमुसफोरखौबो मावबांनायखौनो नुवा ओमफाय ओ ड्रागनखौबोथ' खम नुयो न'फोरावसो ओरैनो जानो गायनानै लायो आरो बेबायदि नोंसिनि बादि बिदि बाजि बिगा गाहाम सासेयानो मावा आरो बानलुखौथ' मावायानो होनजायो रबटखौबो खम
दा नोंथां दा नोंथांमोननिथिं माइ आबाद फ्रानो गाहाय जाहैबाय नालाय मानो होनोबा दैयाबो मानो बे बोरि नि आबादफोरा दै गोनां जायगायावबो एसेबां जानो नागेरा नालाय। दा माइखौनो गाहायै मावनांसिगोन आरो जोंनिया दा माइ। आबादा जाया हिसाबै जों बे गोरान आबादखौ एसेबां एसे गोसो होनांसि। दिगोन बा बेफोरजोंनो मावनांसि। सिगोन होननानै सान लानांसिगोन आरो।
औ-औ ओरैनो। नोंथाङा माबाखौ माबादि गायो? माबा बे बानलुखौहाय माबादि मावो एसे।
अ बानलु आबादाना? जोंहाथ' गोदोनि समाव बानलु गायनाय होनोबा जों। मुवा जायखिजाया बानलु-बानलु होननानैल' सिनायोमोन जों जेरै मोनथाम, मोनब्रैसो बानलुखौ सिनायोमोन जे। जोङो बानलु बोदोन, बानलु सिब्र बे ओमफ्राय बे। बानलुआ जि जों दा जायो लकेलबो। बेखो‌ बेफोरखौल'सो सिनायोमोन नोङा होमबा जोङो? बानलु गुफुर।
ओम।
बानलु थबसा बेफोरखौल'सो सिनायोमोन आद मानो होनबा आथि। खालाव जों नायबाय जिन मोनबाय आंबो इसे। एनै आबाद मावनाय हिसाबै मोनबाय जे जोंहा बानलुआवनो। बे जि जों दा जायो लकेल बानलु बेयावनो गोबां रोखो। खोमनि मुं दंसै मानो होनबा। खायसेया एसे गुसुं जायो खायसेया बिफांनि सिङाव थायो खाय। सेया फिफांनि सायाव थायो बेफोरनि आलादा। आलादा मुं होनानै दोनजोबदों आरोना।
ओम-ओम।
खायसेया एसे बेगरा दाम गोसा खायसेया एसे। दाम खम बिदिनो सिङाव-सिङाव थाइ। थायख्लायग्रा सिङाव, गोजौआव थाइखोग्रा बिदि दं आरो ना बानलुआबो। जों नायोब्ला जेरै बायदिसिना मुंजों मोनो जोङो। ओरै नुन। बिदिनो बोरैबा-बोरैबा नाम मोनो आं बावलायलांबाय माखासे मुंफोरखौ। बिदि ओरैनो जों गिबियाव बानलु आबाद मावनो होनोबाना जों। गोदो-गोदायनि समनि बायदि जोंनिया आथिखालाव जि। दा आबाद मावोना बानलु बे। खौ फिफाङाव जोलै दोननानै। बेखौ खानानै फोराननानै बेनिखौ। बेखौ बेगर दिहुननानै बेखौनो फोफिननानै बेखौनो फुलि बानायनानै बेखौनो गायफिनलाय बे। बे हुदाया इसिबां। गैला माने, गैला माने गैस गैस्रा। लानो होननांसिगोन आरो एसे-एनै दंबायो बारा माबाथाराखैबाबो इसे एनैल'स। आरो मानो होनोबा आथिखालाव हाथाइ- बाजारावनो। बेगरफोरखौ पेकेटाव सोनानै फानसै। बे-बेगर हाथाइ-बाजाराव फाननाय बेगर जि बेगर। बेफोरो एसे बांसिन-बांसिनबो फिथाइ थायो आरोखि। गोदोनि बायदि बे। बिफांनिफ्रायनो खानानै फोराननानै जि। बेगरखौ दिहुनन्नानै फोनानै फुलि बानायनानै गायोमोन बेबायदि। एसेबां गोदोनिया आब। बिफाङा जौवोमोन गोबां गोजौ-गोजौ मानसिनि बिखासे गाहाम जायोमोन बानलुफ्रानो।
समफोर बानलु सङा।
सान समावनो।
ओ। दा आथिखाना बिदि जौला नामा नोंथां ओमफाय?
औ बिदि जौला औ। नायोब्ला बेख बेखायनो नुयो बेगरफ्राबो एसे दाम गोलैयो माने। बायनाया माबोरै बानायो बिसोरसो मिथिसिगौ। गोदोनि बायदि बे लकेलखौ बानायनानै फोनाय बेफोरथ' गैला। जोंहा गिबियाव बानलु गायनो गायोबा जोङो गिबियाव बेगरखौ फोग्रोनांगौ जायोना। फोगोरनायनि उनावसो फुलि जागोन नालाय बे बेगरखौ फोनो थाखाय जोङो जोंहा हा दखरसे बिदिनो एसे बारा गवाद्रायबो नङा बिदिसो जावग्लिनानै बा एसे हालेवनानै बेयाव हासार बायदिसिना होगोरनाय जायो आरोखि होगोरनानै बेखौ खौ जेब्ला मोजां दुफु दुफु जागोन अब्ला बेयाव बानलुखौ सारनानै होगोन। बेगरखौ मोजांनो फोनायि रोखोमै आरोना औ। फोनानै ओमफ्राय बेखौ प्लास्टिक बा लाइ बिलाइ बिदिनो थालिर बिलाइ बेफोरजों खोबनानै होगोन माने बार हाबनो हायि बायदि बेगरा बेरखांनाय बायदियै माने। खोबनानै जेब्ला बेगरा गाजा बेरनानै एसे जौखोबो हाङो बिलाइ गांनै जाहां जाहां जायो थमेन्टबोयो बे समाव बे सानि प्लास्टिक बा बिलाइफोरखौ बोखारनानै होनांगौ जायो बेखौ बोखारनानै होनायनि होनानै जेब्ला बोखारो अब्ला बि बिफाङा बार नांनानै एसो देबोनो माबा मोनसिगोन बेनि उनाव बेखौ देरोब्लाथाय गायनों जेब्ला एसे फुलिया गायजानायनि समसिम जायो। अब्ला बेखौ गायो आरो गायना नै बिदिनो देरोब्लाथाय फिथाइथ' थायोबाथाय बेखौथ' खानानै फानखानांगौ जाहैबाय नालाय। दा नोंथाङा एसे एनै बे नोंसोरथि आब मावनाय बायदि आबाद मावनायफोरखौ फोरमायना होलाय।
अ नोंथां र ओमफ्राय ओरैनोथ' फान फानहो फानहरोना बिनि फिथाइखौ कि बेसेबां माबादि इनकाम सेरसेफ्राव बा बोरैहाय?
जोंथ' दा बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव आं दाख्लै दाख्लैसो जोंहा खानानै फानदोंमोन नालाय। बेयाव जोंहा मोनबाय जे बानलुवा खेजियाव थामजिबा ब्रैजिल' नाथाय जों नै दा औ जों दा गुहाटा याव फैनानै मोनफैबायजि जोङो बेयाव फवासेयावनो थामजि ब्रैजि गाहाम होनानै बायनांगौ जायो।
बाब ओनबा बेसेबां फाराग ना?
उम्म जोंनि ओनसोलाव थाङोबा बिराद खम माने गासिबो गासिबाबो दंजोबो नालाय आबादखौथ' गासिबो मावजोबथारो नालाय। बे गोरान खेथि हिसाबै बेखायनो जोंनि ओनसोलाव दामाबो खम नामा बिदि सानो आरोखि आं। बेबायदिनो फाननांगौ जायो आरोखि एफा खमा बो उम
बांसिनानो बयबो मावनाय जायोना एफा एनै
औ बिदि गाससिबो मावनायनि थाखायनो दामाबो खमायो ना मायोथाय
उम
बिदिनो उफाय गैया दा फाननांगौ जायो बे आबाद मावबाय जेला बेखौ फानालासिनो ओरैनो सेवगारानोबो हाला नालाय बुंनो हायोब
उम औ नङाबाथ' लस जागोन ना
उम नङाबा एसेबां आबाद मावनायनि बे माखासे थांनाय रांफोरखौ मोनफिननायबो नङा
हम हम नंगौथोआरो औ उमआस्सा होमबा दिनै जाथ'सिगोन होनबा नोंथां ना
औ औ नोंथां औ समाव जाना फैबाय जोंहा जाथ'सिगोनदां औ
औ दे उम उम